औ औ खोनादोंना?
खोना खादों।
औ।
अब्ला जोङो ओ आयदायाव थांनो नामा? थ'बैनो सोंथिखौ ओ नोंथाङा खालामनो ना आं खालामनो खालामनो हागोना?
औ दे सानैबो खालामनो हागोन।
औ जोबोद मोजां अब्ला आं खालामनि नामा?
औ दे खालाम दे।
औ ओं आथिखालाव ओ जोंनि समाजाव, गोबाङानो लाइमोनफोरा ओ उन्दै बैसोआव जों हाबा खालामनायखौ नुनो मोनदों दा बे हाबा खालामनायाव जोंनि समाजनि थाखाय नोंथाङा मा सानो खहा गोनां सानो ना मुलाम्फा गोनां सानो अन्नानै फोरमायनो होदो।
आंनि बायदिबाथ' आङो बेखौ खहा गोनां होननानै सानो,
नंगौ।
मानोना उन्दै बैसोआवहाय। जाय समाव बियो सोलोंथाइ लानो गोनां सोलोंनो गोनां बैबायदि समाव बियो हाबा जानायबा। बियो गावनि। गावनि जिउखौसो दानो ना न'खरखौ सालायनो बिनि गियाना बेनावहाय बारा मोनजोबनायबो नङा जानो हागौ।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
जायनि थाखाय संसार जानायाव माने गोबां जेंनाबो नुजानो हागौ।
नंगौ जे-जे-जेंनाफोरखौ जेंनाफोरखौ नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना नंगौ
ओ जेरै मोनसे न'खराव जुदि जेंना जायोबा माने न'खरनि मानसियाल' माने सुख सान्थि गैयि जायो बिदि नङा माने खाथि खालानि न' खरफोराबो बे दावराव दावसिजों भुगिनांगौ गोनां जायो। मानोना उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा सासेया सासेखौ बुजिलायनो एसे गोब्राब जायो।
नंगौ बेखौ मानो होनोब्ला उन्दै बैसोआव जोङो हाबा खालामोब्ला ओ सानै सेंग्रा सिख्ला उन्दैफोरा ओ सम जायि आरो बैसो ओ जायियाव जुदि हाबा खालाबा देहायारि जों ओ माबा जायो नोरजिया जायो। गिबियाव बे खायनो आरो बिसिरनि जाय समाव नोंथाङा दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बायदिनो फरायनानै जों सोलोंनानै गियान लान हागौ बे समा जुदि ओ बारग'योब्ला सासे सुबुङा जिउआव थांनानै थानांगौआ आं सानो सोलोंथाइ गैयाबा जिउआव थांनानै थानांगौआ जाबायदि गोब्राब आरो बेनिख्रुइ बांसिनै गोब्राब गोब्राबखौ जुजिनो गोनां जायो। मानो होनोबा सासे ओ रो-रो रोंखा राखा जुदि सासे सुबुङा ओ जिउआव माबा खामानि मावनो दङब्ला जिउआव बथ' खामानियाव बयबो मावखागोन। लोगोसे बे मावनायजोंनो ओ बबेबा खामानियाव जुदि बेयो ओ साननाय हनाय फोरा एसेफोर बबावबा मिलायैफोर बा सान सानजोबनो हायाखैब्लाबो सासे ओ रोंनाय मानसिया बेखौ सोरनावबा सोंनानै सोरनिबा ओ सोरनिबा। माबानि गेजेरजों सावराय सोरनिबा मददनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बियो बेनि गावनि मावनो लानाय थाबथानाय खामानिखौ जों मावनानै लानो हायो नाथाय सासे ओ फरायि बा रोङि सुबुङा जुदि बे खामानिखौनो मावनांगौब्ला बेयो बेसेबांसिम साननो हायियाव गोबां साननायनि दुखु खस्थ'खौ मोननो गोनां जायो।
औ नंगौ।
दा बेखायनो आं सानो ओ आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा गोबाङानो उन्दै बैसोआव हाबा खालामदों दा बिसोरो ओ जिउआव गोबां खस्थ' लानो गोनां जायो जेरै नोंथाङा एसे आवगायाव बुंनाय बायदि। दिनो ओ गंसे न'खराव जानाय जाथाया गंसे न'खरनिल थाखाय नङा गुबुन साखाथि फाखाथि थानाय न'खरनि थाखायबो गोजोन गैयै खालामनानै लाबोयो बेबायदि खोथाफ्रा जोंनि समाजावनो जायो।
औ।
आरो आथिखालाव जोङो ओ सोलोंथाइया जिउआव जोबोद गोनां हिसाबै जोंनि जोंनि समाजनि माखासे ओ गोरों गोराफोरा बुङो हाबाखौ खालामनांगौ सम जाब्ला जेब्ला नैजिब्रै नैजिबा मथा मथि हिनजावफोरखौ जों लानो हायो नैजिब्रै आथिखालावथ' फ्राय थामजि हौवाफोरा थामजि बोस सोरावसो हाबा खालामो नैजिद' नैजिद'निफ्राय थामजिनि गेजेरावसो खालामनाय जायो मानो होनोबा फरायगौ फरायगौआवनो जोङो बाइस बोसोरा लाखायो।
औ नोंगौ
आरो बिनि उनाव साख्रि नागिरगौ मानि बोसोरनै बोसोर सोरथाम सम लायो अब्ला जोङो नैजिस्नि टु थामजिनि गेजेराव जोङो हाबाखौ खालामनाया मोजां नङा होमबा। सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिनि थाखाय जाय फोर मोजां गावनि जिउनि ओ थांखिखौ जाफुंहोनो बिसोर ओ आइजोफोरा हिन्जावफोरा लाइमोनफोरा मथा मथि आंनि साननायाव नैजिब्रै तु नैजिस्नि नैजिदाइननि गेजेराव आथिखालाव जायोबाबो जोंनि समाजा एक्सेप्ट खालामो आरो। बेहाय जे-जेबो उसुबिदा गैया। माने ओ आथिखालाव बयबो गाव गावनि जिउआव थांनानै थानाय राहाखौ दानानै लाग्रो ओरैनो बयबो सुबिदाखौ लायो नालाय
औ
दा बेखायनो आं सानो आरो बेसेबांबाबो उसुबिदा गैया ओंखायनो जोंनि ओ दैदेनगिरिफोरा बुङो आरो सोलोंथाइ लाग्रो बेनि उनाव मावनांगौ खामानिखौ माव बेफोरबायदि।
नोंथांङा जोबोद मोजांखौनो फोरमायबाय।
नोंथांङा सोंथि खालामनो हागोन। हेलौ
औ हेलौ
औ उन्दै बैसोआव ओ हाबा खालामनाया समाजनि थाखाय बिराद गिदिर जेंना बुंब्लाबो जों बुंद्रायनो बुंद्रायनाय जानाय नङा।
औ नोंगौ।
जोंङो उन्दै बैसोआव सासे मानसिया हाबा खालामनाय माने बेयो संसारनि माया जेयाव जों नांनानै थानाय बायदि आथिखालाव ओ जायफोर माने संसार जानांगौआ गोब्राबखौ आं बुंगोन बुंआ नङा गोब्राबानो आथिखालावबो। जेनेबा खामानिया रेजें जादों खिन्थु थांनानै थानांगौआ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंङो ओ सरखारि साख्रिनि थाखायबो बिराद ओ मोननो गोब्राब जाबाय। आरो गाव हारसिङै थांनानै थानोबाबो जोंनो हा हुनि गोनां जायो नाथाय आथिखालाव सुबुं अनजिमाया गोबां बांनायनि थाखाय बेफोरबायदि सुबिदाया खम जालांबाय आरो ओ हा हाफोराबो जोंनिया गोबाव बेयावनो आबाद मावनायखाय हासारफोरा खम जालांबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा बेखायनो सु उन्दै बैसोआव हाबा जानाया समाजनि मोनसे जेंना होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो। ओरैनो ओ बर' फोरनि हाबाया मा मा नेमजों हाबा जायो नोंथांङा मिथिगौ नामा?
ओ गोदोनि दिनावथ बर' फोरा हाथासुनि हाबाजोंसो हाबा जायोमोन।
नोंगौ
हो दायो आथिखालाव गुबुन गुबुन नेमखान्थिजों हाबा जानायबो नुनो मोनसै आथिखालाव।
नंगौ बे मा मा बेनि मुंफोरखौ मिथिगौ नामा नोंथांङा? नोंथांमोननि ओनसोलाव गाब्रिनाय हाबाफोरबाबो जों सावराय जायो उसुबिदा गैया।
आंथ' जोंनि हा मिथिनाय बायदिबा आङो जोंनियाव नायना लायनाय हाबा ओमफ्राय खारस'नाय हाबा खौल' बांसिन मिथिगौ आङो
नोंगौ नोंगौ सैथो मानो होनोबा बर' समाजाव जोङो मोनब्रै ना मोनबामोन जिखुनु आं बुंनि जा गोसो
औ जागोन दे
गिबियाव दङ ओ
औ
हाबा गोलाव होनोबा सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया मोननै न'खरनि गोरोबलायनायनि गेजेरजों हाबा जानाय नङा होमबा
औ नंगौ
औ जेरै बे बे हाबा गोलाव जाहैबाय बेनि उनाव ओ खारस'नाय हाबा जेब्ला सासे सिख्लाया सासे सेंग्रानि न'आव
हाबनानै थाहैयो हाबा जानो थाखाय बेखौ खारसननाय हाबा बुङो आरो दोनखारनाय हाबा होनोब्ला सानै सेंग्रा सिख्ला सानैजों ओ गामिखौ नागारनानै बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै हाबा खालामनाय बेखौ जों दोनखारनाय हाबा होननानै बुंनो हायो आरो मोनसे बेया माने दंखा हाबनाय हाबा नोंथाङा खोनाफेरबाय नामा दंखा हाबनाय हाबाखौ
दंखा हाबनाय हाबाखौ औ खोनादों
औ नोंथांमोननिथिंजाय दंखा हाबनाय हाबाया माबायदि नेमखान्थिजों जायो फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौथ' आङो नुफेराखै
नोंगौ
आरो
आं आंनि मिथिनायाव आंनि मिथिनायाव दंखा हाबनाय हाबाया ओरैबायदि ओ सासे हाबा जाखा खानाय हिनजावनि न'खराव जेब्ला हौवा बे हिनजावनि हौवाया गोमायो
औ
आरो बे न'खराव सासे जुदि ओ हौवाया थांनानै ओ हाबा खालामहैयो बै हिनजावखौ अब्ला बे हाबाखौ दंखा हाबनाय हाबा होननानै आं मिथिनो मोनदोंमोन
औ एसे फरायनायावथ' बेखौनो मोनदोंमोन आंबो होनबाबो मोगथाङाव नुवा खै आरो
औ नंगौ ओमफ्राय जों मोनसे मा लानो हाबावो बेनि अनगायै आं एसे गोसोआव फैदोंमोन बेनि उनाव ओ आथिखालावथ नुयो माने जायफोर बेनो गाहायै जोंनि बर फोरनि हाबाया बिसोरखौ जों लानो हायो ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो माखासे एलेगेल एलेगेलबो बुंनो हाला जेनेबा सासे हिनजाव रान्दि आरो सासे हौवाया हिनजाव थै जानाय बेसोर सानैजों गोदान हाबा लालायफिननायखौबो आथिखालाव जोंनि समाजाव गनायनानै लायो नंगौना
औ
जोङो दा बेखौबो मोनसे लानो हायो आरो
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा बर बरफोरनि बर फोरनि गेजेराव मा मा हाबा खालामनाय खान्थिखौ मोननो हायो बेखौ फोरमाय